हेल ओ माबा खोनाबायना सुसार?
औ खोनादों नोंथां।
औ एबारसो मोजां खोनादोंना?
औ
एसे सिस्टेम पब्लेममोन खोमा।
औ
औ
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन हागोन।
ओं होनबा जोङो आबादनि बागै रायलायनोसै होनदों नामा?
औ आबादनि बागै रायलायनोसै।
अ नोंथाङा होमबा आबादनि बा गै मा मा मिथियो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा आंनो?
अ आबादनि बागैथ' दा दा जोङो बेखौ बुङोब्ला जोंनि साइदआव दा जेनेबा आङो जोंनि नरमेल जोंनि साइडनिखौ जों बुंग्रोनोसै। दा जोंनि बा आबादा बांसिन जायो आरो जोंनिखि गोबां लाइमोनफोरा नैबे आबादाव माने जुरि ' जाना बांसिन दं आरो जेनेबा गावनि थांना थानाय जिउ राहा खिनायानो दा जोंनि खिदों जानांगौ जेरैखि जोंनिखि बानलु सिब्राव दा जोंनि बै किंसिलि होनो ना नोंसिनिफ्राय मा होनगोन बेखौ बानलु खेबजां ना मा होनो खोमाना
औव
औव दा नैबे आबादा जेखि बे बांसिन जादों आरो बांसिन बेखौ जों मावनाय जायो जोंनि आबादारिफ्रा
औव
दा बेवहाय जोङो बेखौ गोबां ओ गुबुन गुबुन माखासे आदबफोर मावनाय जायो ओ बेखौ हमना ला जोङो माखासे अर्गेनिक फार्म आवबो ओमफ्राय जाय जाया रासायनारि सेक्टरजों मावनाय जायो आरो
औव
दा ओ दा जोंनि बेयावहाय जोङो फसलखौ जुदि जोङो गोख्रैसिनाव दिहुनोब्ला जेखि बांसिन दा माने रासायनारिक आदबजों मावनायाव जायो आरो बांसिना दा जोंनि नैबे ओनसोलाव
औव
ओरैनो नोंसोरनिखि दा मा आबादा बांसिन मावनाय जायो जेनेबा मानसिफोरा
जोंनिथिं होनबाथ' आं एसेबां मिथिया जोंनिथिं मा मा आबाद मावो।
औव औव
आबाद होनबा आबाद होननानै बुंबाथ' आबादा जोंना मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाहैबाय मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद बेफोरखौनो फोरमायनो सानो आं आं जिखौ मिथियो। दैज्लां आबाद होनबाथ' दायो जोंना दैज्लां नालाय दैजां माइ गायो जोंना बर'फोराथ' बांसिन माइ आबाद मावनायखौ मोजां मोनो माइ आबाद गायनानैहा
औव औव
थ' बेयो सोलिगासिनो दङ। माइ गायनायाव जोंहा खोथियानि गोनांथि जायो नङा होमबा
औव औव
खोनादोंना नोंथां?
औव हेल' औ औ खोनादों खोनादों।
औव
अ खोनादों नेटनि एसे प्रब्लेम जादों जानायालाय अब्लाबो माबाखौ आवाजखौ एसे मोजां खोनाफैगासिनो बारु
औव औव
हेल'
बिदिबा बुंनांसै नामाथाय आङो
औव दे बुंलाय।
खोनादोंना नोंथां हेलौ ।
खोनादों दे बुं औ खोनादों बुंलाय हेल'
औव
अ खोनादों दे बुंलाय सिस्टार।
खोनाबायना
खोनादों खोनादों नों औव खोनादों, नों मोजां खोनायाखै नामा?
हेल'
खोना हैदोंना हेल'। हेल'
औ खोनाबायना?
खोनादों खोनादों दे बुंलाय नेटनि एसे प्रब्लेम नामा नोंसिनिबो? हेल'
हेल'
हेल'
हेलौ खोनाबायना?
औ खोनादोंना खोनायाखै नोंसार औ खोनादों आंथ' खोनागासिनो हेलौ हेलौ होननानै।
हा?
औ
खोनाबाय दा?
खोनादों खोनादों।
अ दे होमबा आं
नोंनिया फ्लब्लेम नामा नेटनि एसे अ नेट नि नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नामा होनदां? आंनाबो नांदों नांनायालाय मा आंनाबो महायसो जादों नामा। एसे थाबथा थुबथा खोनादों बारा मोजाङै माबाखौ
अ आंनाथ' बिदि नेै दा एसबां माबा प्रब्लेम जाया जानायालाय रायलाय जासिगोन नामा। हेलौ
औ हेलौ औ सुसाक औ दे रायलायजासिगोन दे।
औ माइ आबादनि बागै रायलायदोंमोन नामाथाय जोङो
औ माइ आबादनि बागै।
औ माइ आबाद बुंबाथ' जोंना खोथियाजोंसो माइखौ गायनाय जायो नालाय।
औ औ
माइ खोथिया फोनो थाखाय जोङो सिगां माइ माइलि दोननांगौ जायो माइ हाखांनायनि उनावनो जोङो ओ माइलिनि थाखाय एक्स्रायैहाय माइखौ‌ मोजां नायनो नागिरनानैहा दोननाय जायो दोननो माइलिनि थाखाय। दा बिनि उनाव आरो ओ माइलिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दसे गोबाव नङाबाबो सानसे नङा साननै इदि गाजा बेरहोनो थाखाय आरो खौहाय ओ जिदिनखालिहाय फोगोन बिदिनखालिहाय माइखौ दिरुन नानैहा दैनिफ्राय दसे सम बि-बिलाइजों खोबनानै थालिर बिलाइ नङाबाबो थास' बिलाइ बे फोरबायदि बिलाइफोर लानानैहा दसे समनि थाखाय खोबनानै दोननाय जायो गाजा ओंखारनो थाखाय। बिनि उनावहाय ओ हालेवनानै लानाय फोथारावहाय ओ खोथिया फोनो थाखाय बेखौ हालेवना लानाय जायो। हानानै हालेवनानै जेब्ला खोथिया फोनो जायो अब्ला खोथियाखौ लांनानैहाय बेयावहाय फोनानै गोबाव हप्थानै हप्थाथामसो बिनि उनावहायहाय खोथिया ओंखारो ओंखारनायनि उ नाव खोथिया जेब्ला रायो अब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानैहाय आरो बेखौ ओ हालेवनानै हाब्रु ग्लेब ग्लेब जाब्लाथाय हालेवनायनियाबो गोबां प्रसेस दङ नाथाय आङो बारा मोजां मिथिया ओंखायनो आं बुंथ'ला नोंथाङा मिथियोबा खोन्थानो हागोन।
हाल एवनायाथ' दाना दानि मुगायाव जेनेबा जोंनि साफ्रोमबो मानसियानो एसेबांसिम जोङो गोदोनि समावथ' जेनेबा मोफोरजों जोङो नांगोल जुंगालजों हालौमोन नङा होमबा?
औ औ
ओ-नैबे दानि नैबे जिथुनाखि जोंनि नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव आं गोबां नुदों जोंनि खैजाबो दाना माने बिदि माखासे जोंनि गोदोनि माखासे आगजुफोरजोंहाय जेरै नांगो ल बेफोरखौ एसेबां बाहायनायखौ नुला माने
नुला औ
बांसिनानो ट्रेक्टरफोरजोंनानै हालेवनानै माखासे आबादफोरखौ मावनाय जासै आरो।
औ
दा ओरैनो सिसथार मोननिखै बिनानाव मोननिखै माइ आबादखौ ओरैनो फालांगिनि थाखाय खालामोना जेनेबा? दे ओ- दोननायनि थाखाय बांसिन मावनाय जायो।
जोंनिथिंथ' बांसिनानो आं फालांगिनि थाखाय नुवाखै ओ-गावबा गाव ओ ओ- जानो थाखाय जानो आन्था बिदि मावो। मावनायखौ नुदों आरो बांसिनानो गैया जायहा। हा गोबां बिसोरो जानो ओ-थाखाय खावसे। थिनानैहाय बाखि। आग्लायनायखौहाय जेनेबा बारा जानायखौहाय। बेखौ फाननायखौ नुदों आरो ओरैनो एसे एला बारा एसां। फालांगिनि थाखायल' मावनायखौ नुवाखै ।आरो मेसेङावबो जोङो। गोबां आबाद मावो नङा होमबा? मेसेंनि आबाद होनबाथाय जोंहा। लाइ लाफायानो गाहाय। बांसिन बेखौ जोङो मोनो आरो लाइ लाफा होमबा हा?
दानि मुगायाव जों ओरैबायदि नुदों जेनेबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे। जेनेबा ओ- गावनि जिथुनाखि थांना थानायनि राहा बेखौ जेनेबा आबादारि बिथिंजोंबो दिनै गोबां माखासे सुबुं। फोरा गाव ओ- जिउ खुंनो राहा लामाखौ बहन बहन लागासिनो दा दानि जुगाव। दिनै गोबां लाइमोनफोरानो माखासे जेनेबा साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जेनेबा माखासे सोलोंथाइखौ लानायखौ बांसिन नु दों। दा बिनि ओ-बिथिङाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा बिनानावा?
ओरैनो जेनेबा गावनि थांना थानाय राहाखौ जोङो दिनै ओ जोंनि हालामाव जे फोरमान होदों गोबां लाइमोनफोरा। माने गोरान आबाद मावनानैबो माने गावनि थांना थानाय राहाखौ माने थाखा फैसा खामाय बिदिनो रां रुफा खामाय बेखौमाने गोबां ओ-मावनानै मावनायजों लोगोसे माने प्रेकटिकेल प्रेकटि खेलि बदि माने जोंनि खोथा माने जागासिनो आरो बियो।
औ बेखौथ' आङो बुंनो हाला नोंथाङासो फोरमायनो हासिगोन बेखौ।
औ दा जेनेबा गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो नुदों आरो हमना ला ओ
दा जोंनि जोंनिखैनि खोथाखौ आं बुंनोसै जोंनिखै दा गोरान खेथिया बांसिन। जायो आरो बांसिन मावो दा बिवहाय माने गोबां जोंनिखि लाइमोन फोरा ओरैबायदि उत्सा जाबोदों जे जेनेबा गावनि जिथुनिखि फरायनाय समखौ माने फरायनायजों लोगोसेनो माने आबादारि बिथिङावबो माने गोबां सम होनानै माने थाखा फैसा खामा खामायनाय लामायाव माने गोबां खारदों आरो जेनेबा। जोंनिखि दा रां रुफा खामाय नांगौ आरो बिजोंनो दा गावनि न'खरखौबो मोजाय सालायलांगासिनो ओरै फारसेखै गावनि फरायनायावबो माखासे स्कुलनि माखासे फिस नांनाय माखासे हा-हा- हान्थिनाय थांलाय फैलायनि जिथु खरसा बेखौ माने नैबे आबाद दा आबादारि बिथिंनिफ्राय मावनानैनो माने जोंनिखि दा माने माखासे लाइमोनफोरा माने गावनि जिउ राहा लामाखौ लागासिनो आरो।
खोनाबाय ना सिस
औ औ औ खोनागासिनो दे बुं?
दा ओरैनो नोंसिनिखि दा जो हमना ला ओ गोरान खेथियाव मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो?
अब सि
गोरान खेथि होन बा जोंनिथिंजाय बिदिनो आबाद मावनाय बारा नुनो थाङा बेफोरबायदि। गावबा गाव गावबागाव गाव जानो थाखायसो।
थो ओ थालेर आबाद मावनायबो नु जों गोबां बिघा बिघा हायाव नङा होमबा ओमफाय आरो ओरैजा बेयो हाखर आफाया मुदुफुलनि जोंनि जिथुनिखि मुदुफुल आबाद मावनाय नुदों गैया नङा होमबा? इफोर बायदि आरो बैफ इफोर माबायावहाय माबायदि एसेबांसिम नोंसिनिखि माबायदि मावो माने
जोंनिथिंथ' बेफोरबायदि आं बारा ओंखारा नालाय आं बारा मोजां मिथिया। थेवबो थालिर आबाद मावनायखौ नुदों आरो आङोम थालिरनि औ औ थालिरखौहाय बे गय नि गेजेर गेजेर गायसननानै गयबो आरो थालिर बेफोरबायदि
औ दिनै बेखौनो फोरमान होदों ‌अज समाजा नङा होमबा आबादारि ओ साख्रि बाख्रिखौ फरायनानै होसो हलबासिनो जे नोङो आबाद मावनांग माने बे जे गावनि ओ जिउ राहा लामाखौ दाना लानो हायो बेखौ फोरमान होदों नङा होमबा ना?
औ औ
ओ बेखो होबानो जायो जासिगोन नामा सिस्टार ना? हेलौ हेलौ दा
दे बिदिबा जोंनाम ओ समाबो जाबायमोन नङा होम
दे दे अ